जादोंना नोंथाङा?
औ खोनाद
अ नोंथां ओ नोंथाङा दायो मा खालामनानै दं?
औ आङो नो-नोंथां दा दसे गामियावहाय लामायावहाय बेरायथिंदों।
अ नोंथां थारैनो अ बिदिब्ला नोंथां जों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ नोंथां बर' सुबुं समाजाव ओ गोदोनिफ्रायनो बा दासिम बर' सुबुं समाजाव औवाखौ मा मा खामानियाव ओ जों बाहायो ओ बे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै आं सानदोंमोन नों थां सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ बर' सुबुं उम बा सररि बर' बर' न'खराव ओ बर'फ्रा औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो होननानै बुङोब्ला बा ओ जों बेनि सायाव बुंनो सानदों बा आं बुंनो सानदों नोंथां। गिबियावनो उम औवानि बाहायनाया बर' सुबुं समाजाव गोदोनिफ्रायनो गोबां ओ गोबां गोहोम खोख्लैबोदों ओ सररि गोबां ओ गोनांथि होननानै आं सानो ओ जेरै जों बुंनो हायो ओ जोनोमनिफ्राय लानानै जों औवाखौ थैजासिम औवानि गोनांथि जायो होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
आ। गोदोनि समाव बर' सुबुंफोरा बर' न'खराव गथ' जोनोम जायोब्ला बे समावहाय बे गथ'नि उथुमाय बा नारिखौ जों औवानि टेवलजों हास'योमोन होननानै खोनानो मोन्दों
औ।
से बे उथुमनायखौ हासावखांनानै जों बे गथ' गोरलैखौ संग्राय बा दाला बेयावहाय जों फुथनायखौ फुथुनानै दोनोमोन होननानै ओ खोनानो मोनदों बे संग्राय बा ओ संग्रायाबो जोंनिया औवाजोंनो बानायनाय होननानै बुंनो हायो नंङा होमबा?
औ हायो।
आरो बेजों लोगोसे जोंनिया उम थैनाय होननानै बुंङोब्ला जों जायखौ जेब्ला मोनसे न'खराव सासे सुबुंङा थैयो बे समावहाय जों बे गोथै सुबुंखौ गोथैसालिसिम बानगारनानै गारनो थाखाय जोंनो औवानि गोनांथि जायो नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ थारैनो।
आरो बेबायदिनो ओ गारहैनायसिम बा सावजासिम ओ जोंङो औवाखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हायो ओ बर' सुबुं सं बर'नि न'खर बा बर'नि रायजो जानायाव ओ मोन फ्रोम बर' न'खरावनो जों औवा गायनाय बा औवाया थाखायो होननानै जों बुंनो हायो। जेरै गोदोनि समाव बर' सुबुंफ्रा न' लुनानै थानो थाखायबो जों औवानि औवानि खाथि सैनानै इन्जुर दुमनानै ला नाय बा ओ थिं ओ इन्जुर दुमनानै लानानै जों हाजों दिरनानै लानाय ओ बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो उखुमावबो जोंङो बेरा होनानै बिनि सायाव थुरि बा खासि बेफोरजों होथेनानै लानायखौ नुनो मोनै जेरै अखानिफ्राय बारग'नो थाखाय नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो नोंथां।
आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हायो बर' आइजोफ्रा ओ जेरै ओंखाम संनाय बा ओंख्रि संनाय ओ बैफोरावबो जों औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो।
औ औ थारैनो हायो।
जेरै जों ओं ओ ओंखाम संनाय समाव जों ओंखामखौ संखांनानै बे ओंखामखौ एरखावनो थाखाय जोंङो औवाजों बानायनाय खादौनि गोनांथि जायो नंङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां।
आरो माखासे ओंख्रि जोंनिया जायफोर ओंख्रिफ्रा गोबाव सम संनायनि उनावबो रुया बे ओंख्रिखौ जोंनिया रुइहोनो बा गलिहोनो थाखाय बर'नियाव ओ औवाजों बानायनाय मोनसे आइजेंखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेरै जों सागं बा दालि खाथा होननानै बुंङो दाब दाब जायगायाव आरो बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे बर' आइजोफ्रा ओम माइ बा माइरं बैफोरखौ जावनो थाखाय जोंनि मा औवाजों बानायनाय संग्राय सान्द्रि फिथा सालिनो थाखाय ओ जों सान्द्रि संग्राय बेफोरखौ बायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेबदिनो जोंनिया बर' न'ख बर' सुबुं बर' न'खराव ओ बाथौ ओ बाथौखौबो जोंनिया औवाजोंनो दुमनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे गोबां आबादारि बिथांमोन जायफोरा आबादखौ मोसौ बा बोरमा बेफोरनिफ्राय जानायनि जानायखौ होबथानो थाखाय जों औवानि बाहायनाय बा औवानि बेरा दुमनायखौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां थारैनो।
बिदिब्ला नोंथांङा नोंथांमोननि हालामाव औवानि औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो बेनि सायाव नोंथांङा गुवारै मिथिनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां, जेरै जों दोरोंङारि होनोब्ला जोंनियाव बर' न'खरावहाय थाखायो जेरै जेखाइ खबाइ जोंङो जेखाइ खबायाइखौबो बर'नि न'खराव थाखायो आरो जोंङो खबायबो बानायनो हायो औवाजों आरो जोंनियावहाय जेरै दा हाबा खेरा बेफोरावबो जोंङो बे औवाखौ बाहायनो हायो
थारैनो नोंथां।
आरो जोंनि बर' न'खराव नांगौ संग्राय जेखौ जों जोंनि हालामाव दाला होननानैबो बुंनाय जायो।
थारैनो नोंथां।
औ, बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो जोंङो ओ औवाखौ जोंङो हाबा खेराइायावहाय जेरै मनदाबबो बानायनाय जायो।
नोंगौ नोंथां
आरो जोंनियाव बेखौ धारा जेखौ जोंङो धारा होनो जोंनि हालामाव धारा होनो बेखौ धाराखौबो बानायनो हायो जेरै जों जेखाइ खबाय। सेन सेनाबो अनेक रोखोमनि दङ। जों सेनखौ ओ सेन फाग्ला मोनसे होनो। खुसिया साग्रा बेखौ जों जों बेखौबो बानायनो हायो औवा होनब्ला जों अनेकथा रोखोमनि नामनि ओ औवा दङ जेरै औवा गुबै औवा बुरखा बेफोरबायदि अनेकथा औवा दङ आरोना औवा बुरखाखौनो जोंनि हालामाव बां बांसिन बाहायनाय जायो आरो नोंथांमोननि हालामाव अबे औवाखौ मा मा होनो?
अ नोंथां ओ जोंनि हालामाव जोंनि हालामावबो नोंथांमोननि ओनसोलाव मोननाय बायदिनो मोनथाम जादनि औवाफोरखौ मोननाय जायो। बेयावनो जों औवा गुबै बा औवा बुरखा होननानै बुङो। आरो बेजों लोगोसे औवा हाथाय होननानैबो बुंनाय जायो आरो बे जों लोगोसे मोनसे जातनि औवा दं जायखौ जों औवा थरखा होननानैबो बुंनाय जायो बेफोर मोनथाम रोखोमनि औवाफोरखौ जोंनि हालामाव मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां
आरो बे औवाफोरखौ ओ जोंनिया माबा बा औवाखौ औवा बुरखानि औवा फिसा जायखौ जों मेवा होननानै बुंनाय जायो। बे मेवाखौ ओ जोंनिया ओंख्रि जानाय बेखौबो नुनो मोनो खामानियाव बर' सुबुंफ्रा गोबां खामानियाव बाहायनायजों लोगोसे बे औवानि फि फिसा मेवाइखौ ओंख्रि अनलाजों ओंख्रि जानाय बा बेदरजों बा ओ दाउजों ओंख्रि संनानै जानायखौ नुनो मोनो। नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोंनि हालामाव गोबां बर' आइजो फोर जेरै जि दानानै जाग्रा बर' आइजो बिथांमोनहाबो बे औवानिफ्राय गोबां जि दानायाव नांगौ जानाय आइजें आइला बैफोर बानायनानै लाखौ नुनो मोनो। जेरै जों बुंनो हायो ओ गनसि बालेब बदांगि आरो सोर
औ
आरोखि ओ बैफोरबायदि जि दानायाव नांगौ जानाय गोबां ओ आगजुफोर ओ बैफोर आगजुफोरखौ ओ बर'फोरा जि दानायाव बाहायनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि समावथ' फ्राय ओ बर' सुबुंफ्रा औवा औवानि बानायनाय आइजेंखौ नों बाहायजोबो होन होननानै बुंनो हायो। नाथाय आथिखालाव दानियाव माखासे औवानि आइजेंनि अनगायैबो बाजारनिफ्राय माने माखासे मुवाफोर बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ थारैनो नोंथां‌
ओ बेनिफ्राय आरो ओ खोनानाय मोनबावदों नोंथां ओ बे औवा बे औवाजों जों लेखा बिलाइ बा पेपार बैफोरखौबो बानायो होननानै जों ओ खोनानो मोनबावो नोंथां। नोंथाङाबो थारैनो औवानिफ्राय लेखा बिलाइ बा फेफार माने होनानै नंगौ
औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथांमोननि ओ औ नोंथां बुंनो हागोन
जोङो उन्दैनिफ्रायनो बे लेखा जि जि औवाजों जों लेखा बिलाइ बा बहि बानायो बेजोंनो फरायबोनो मोनदों बा लिरबोनो मोनदों आरो
नंगौ ब्रा नोंथां
ओ जोंनाव जोंनि हालाम आवहाय मिथिनाय जायोदि औवाखौ गारथावना बुस्थु होननानै साना आरो ना जेरैबो खामानि होयो औवाया जोंनि थाखाय
नंगौ नोंथां गासैबो बिथिङाव जोंनो ओ औवाया ओ जिउ दानाय बा जिउ खुंनायाव गा सैबो खामानि हाबा हुखा बेैफोराव जोंनो औवानि गोनांथि जायो होननानै ओ आंबो सानोबा ओ जोंबो नुबोबाय बा आं- आंबो नुनानै फोथायो नोंथां बिदिब्ला नोंथां जों बे बेखिनियावनो बे आयदानि सायाव सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा?
औ औ नोंथां थारैनो